हेल' औ
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
हेलौ
नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनोसो हरनाय जादोंमोन
औ औ मा खोथा बुं नोंथां
ओ जोंनि मिथिंगायारि मिथिंगायाव मा मानि थाखाय खैफोद जायो मा माबायदि माबायदि मा जानो थाखाय मिथिंगायारि खैफोद जायो बेनि सायावहाय सावरायनो थाखाय नोंथांजोंहाय
सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन आरो
औ
औ
ए
नोंथाङा मिथियोना मिथिंगाया मिथिंगानि खैफोदाहाय मा मानि थाखाय जायो
दे फोरमायनोसै जा हायो बेखौ मिथिंगाया बेे खैफोद खासै मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय ओ खो मा होनो खहा जालांनाय माखासे खालामनाय मिथिंगाया खहा खालामनायखौनो जों मिथिंगायारि खैफोद होनना मिथिंगायारि खैफोदफ्रा जाबाय जेरै ओ बाना बार ओ दैबाना ओमफ्राय ओ सारअन्थाइ बारहुंखा बेफोरबायदिखौनो जों बुंनो हायो आरो
बांग्रिंङाबो मिथिंगायारि खैफोद खालामो नामा
औ दायो जोङो दैबानानि सोमोन्दै एसे फोरमायनाय
औ जागोन दे
बो बारहुंखा बारहुंखाखौथ' बुंबाय ना
औ
नोंथाङा आरो माखासे मिथिबावगौ नामा फोरमायनानै होजागोन
मिथिंगायारि खैफोद होनबाथ' जों बेखौनो मिथियो जे नों दा जि बुंदों नोंहा जा बुंदों बेखौनो मिथियो आरो बिनि अनगा होय मिथिनाय गैथ'ला आरो
औ जों दा होनबा दैबाना बांग्रिं बारहुंखा आरो बेफोरखौनो सावरायनो हायो आरो दैबानानि सोमोन्दै नोंथा नोंथाङा एसे मिथियोब्ला फोरमायनानै होजागोन
औ दैबाना दैबानाजों मिथिंगायारि खैफोद जायो होनब्ला जोङो जेरै ओ दैफ्रा गिदि ओ दैफ्रा गिदिर गिदिर देर-देरोब्ला गोबां
औ
आबाद फोथार ख-खहा खालामनाय बिदिनो हाफोर खुरखानाय बेफोरखौ जों मिथियो आरो नोंथाङा आरो मोनथिबावो नामा
औ जेनेबा बांद्राय अखा हानायनि थाखाय ओ दैमा दैसा लोमनानै ओम दैमानि माथा माथावरि खुरखानानै जेनेबा ओ सुबुंनि आबाद फोथार न' बां गासैखौबो माखासे जों सि फायलांनायखौ नुनो मोनदों आरो आबाद फोथारखौ जेरै ओ दै बानाया लोमलानानै माथावरि खुर खोनानै लोमलानानै बाला फबनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव जेराव ओ सुबुंआ माव मावखानाय बे आबाद माइ आबादफोरखौ फबनानै खहा खा खालामनानै ओ माइफोरखौ मोन-मोनि खालामनो हायो थिग बेबादिनो दैबानाजों माखासे ओ गाज्रि मुवा जेरै दंफां जाब्रा बेफोर फैफानानै मानसिफोरनि सुबुंफोरनि न'फोराव मा खालामो ओ फबसिनलांनानै गालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो लामा लांगोना गासैखौबो जों सिफायलांनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ
बेबायदिनो गोबां खहा खालाम लांदों दै बानाया आरो ओ नों नोंथाङा बारहुंखाजों जानाय खहाफोरखौ मोननैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
उम बारहुंखाजोंबोथ' गोबां खहाया जायो। जेरै बारहुंखा गोबां सिमब्रेनाय बारहुंखा फैबा न' बां बुखारनाय बिदिनो गिदिर गिदिर बि फां लाइफां सिफायनाय एयो बि बुङो इदिखौनो जों बारहुंखाजों खहा जायो होननानै मिथियो आरो।
औ नंगौ बारहुंखाजों गोबां ओ नुनो मोनो बांद्राय बार बारनायनि जाहोनाव ओ माखासे न'फोरनि न'फोर बुखारनाय बेबायदिनो बिफां लाइफां ए सुबुंफोरनि जिउ गोमानो थिग बेबायदिनो आथिखालाव ओ बयनि बो नाव ओ कारेन्ट लाइन
औ
बारहुंखाया दंफां बायसिननानै होसिननानै ओ बिराद
न' बां होसिनो।
सुबुंफोरनि जिउआव ख खहा खालामनाय बेबायदिनो आरो हाद्रि बाला लांनानै आबहावाखौबो गेब्रेनायखौ जों नुनो मोनदो आरो। आरो मोनसे बांग्रिं बांग्रिंनि सोमोनदै नोंथाङा एसे गुसुङै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
बांग्रिं बांग्रिं होनोबाथ' जों ओ हा मावग्लुंनानै जेरै हाफोरखौहाय गावब्रा होनाय बिदिनो गिदिर गिदिर बिल्डिं सिफायनाय बेफोरावहाय बे गिदिर गिदिर बिल्डिं बायनानै बबेहाय ओ गोबां सुबुंफोरनि जिउ खोमानाय बेफोरबायदि बे खौहाय जों आं मिथि बियो आरो नोंथाङा बेनि अनगायै आरो माबाफोर मोनथिबावो नामा?
औ नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो दा बांग्रिंआबो मोन मोनसे सिंनिफ्राय सोमजिनाय मोनसे मिथिंगायारि खैफोद।
ओं बांग्रिं मावोब्ला गिदिर गिदिर न' बिल्दिंफ्रा बायनानै बेयाव होसिननानै बायसिन जानानै जिउ गोमा नायखौबो जों नुनो आरो बेजों लोगोसे ओ जिब जुनार मानसिनि अनगायैबो जिब जुनार ओ माखासे ओ बिफां लाइफांफ्राबो खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बांग्रिं निफ्राय बारग'नो थाखाय मोननैसो नोंथाङा बारग'नाय मोननैसो ओ आ खायदाफोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ बांग्रिंनिफ्राय जों बारग'नो राहा नागिरब्लाथ' जोङो ओ जोङो बांद्राय बेफोरबायदि ओ बिल्डिंआव बेवहाय औ खै बांग्रिंनिफ्राय खैफोदनिफ्राय बारगनोब्ला जों बांद्राय बेफोरबायदि गिदिर गिदिरावहाय थायैआनो मोजां होननानै सानो आरो। आरो जेनेबा बेफोरबायदि न' गिदिर गिदिरफ्राव थाबाबो ओ जेनेबा न'फोरा बायबा ओ मानसिनियाव नाङै बायदि जेरै टेबोल सिंफ्राव हाबनानै थालाबायनाय बेफोरबायदिखौहाय बेफोरबायदिनिफ्राय बांग्रि बांग्रि मावनानै न'फोर बायबा टेबोल सिंफ्राव हाबनानै थाबा एसे रे हाय मोनो होननानै आं मिथियो आरो।
औ नंगौ। नोंगौ आथिखालावथ' ओ मबाइल जुग नालाय मबाइलाव बयनिबो आखाइयाव मबाइल थाखायो थिग बेबायदिनो बांग्रि मावनायनि सिगां आरो आथिखालाव ओ मबाइलाव मोनसे मेसेज फैयो आरो ओ बांग्रिं मावगोनब्ला थिग बेखौ जों नुयोब्ला जे जाहाथे ओ बेखौ नुनाय लोगो लोगो लांदां गुवार फोथारफ्राव थांनानै ओ
औ
जिरायनानै थायो आरो। थिग बेबो मोनसे बांग्रिं खैफोदनिफ्राय बारग'नायनि मोनसे से ओ ओ मोनसे आदब आरो। आरो बेबायदिनो न' सिंफ्राव थायोब्ला न' सिं फ्राव थायोब्ला बे टेबोल नोंथाङा बुंलांनाय बिदिनो टेबोल सिङाव जिखुनु हायाव माबाफोर गोलैसिनब्लाबो होसिननो हायि बायदि मोनसे ओ टेबोल बा जिखुनु बुस्थुनि सिङाव हाबनानै थानाया गा गाहाम आरो जाहाथे गोजौनिफ्राय माबाफोर बायसिन बायोबा नोंनाव होसिननो हाया आरो।
औ
बेबायदिनो ओ माखासे नोंथाङा बारहुंखाजोंबो बारहुंखानिफ्राय बारहुंखानि खैफोदनिफ्राय एसे बारग'नायनि मोननैसो
बुंनो हागोन नामा?
बारहुंखाजों बारहुंखानिफ्राय बारग'-बारग'नोबाथ' जों बांसिनानो जों न'नि सिङावहाय थाबानो माने ओ बारहुंखानिफ्राय एसे रैखा मोनो होननानै मोनगोनखौ आं आसा खालामो आरो।
औ जेनेब्ला बांद्राय बारहुंखा बारोब्ला न' सिङाव उम न' सिं ङाव थानायानो मोजां आरो जाहाथे बारहुंखाजों बुखारनानै फैनाय बायदिसिना थिं थिं बेफोरबायदिया नाङोब्ला मानसि नाव एसे खहा जायो, बेखायनो जों न' सिङाव थानायानो
औ न' सिङाव थायोबा एसेबाबो रेहाय मोनो जोङो।
ओ होथेनाय बेफोर नि आन्दो गावखौ खैफोदनिफ्राय बारग'नाया मोजां। आरो दैबानानिफ्राय बुंनो थाङोबाथ' दैबानानि ओ राहाफ्रा गोबां खम जायोब्ला ओ बोरि जायगा गोजौ जाय गायाव थां गावखौ लोम
रैखा खालामनो हायो।
बारग'नो हायो जेराव दै लोमा बेफोर जायगा बेफोर गोजौ जायगायाव थांनानै जों मा खालामहैनो हायो फरिखा खालामनो हायो दैबानाजों लोगोसे गोबांजा खहा जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो माइरं गासैबो बि
औ।
बिदिब्ला होमबा नोंथांजों मिथिंगायारि खैफोदनि सोमोन्दै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। दोनथ'सै होनबा ना नोंथां?
औ जागोन दे।